हेल'
हेल'
हेल' खोनादों ना? हेल'
हेलौ
हेलौ अ खोनादोंना हेल'
अ खोनाबायना अ खोनाबाय
उम नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योना?
अ ओरैनो दङ समाथ' दङ दा।
उम होमबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
होनबा आयदाया जोंना माने सिगां समनि बा गोदोनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनायनि फाराग आरो बेजों लोगोसेनो माने ओ सिगांनि थानाय आरो दानि माने बेनि थानाय जानाय फोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ बेसाजागोन होनबा ओरैनोथ' नोङो गाहा ओ
माबानि
औ ओरैनोथ' नोङो मा फारागथि नुदों नों नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोब्ला मोजां जागौमोन?
अह जागोनदे। दा माने जोंना ओ सिगां समनि एबा गोदोनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय फारागथि बुङोब्ला
आवाजआ खम फैदों आरो।
उम औ औ र'
औ दा जाबाय
हेल'
अ खोनाबाय।
माने जोंना सिगां समनि सिगां समनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनाय फारागखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ जोंना सिगां समाव जे मैगं थाइगंखौ जों माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय माने खांनानै एबा नागिरनानै जायोमोन। आरो जोंना ओ बेजों लोगोसेनो थांनाय समाव खारै बाहायनाया गोबांमोन आरो सिगां समाव नाथाय आथिखालनि मुगायाव माने खम जानायखौ नुनो मोनबाय बिनि जायगायाव जोंना ओ थाव जानाय बेफोरखौ जो बाहायनाय नुनो मोनसै आरो। उम जेनबाबो जोंना आजिखालि ओ
खम फैदो दे नोंनिया हेल'
औ औ औ
औ आवाजआ खम फैबाय थादों
अ खोनाबायना दा हेल' औ माने सिगां समाव जोंना माने
गैया
हा? अ दे माने सिगां समाव जोंना जानाय लोंनाय बुंनोबा माने ओंख्रिफ्राव जोंना माने थाव जानायखौ बांसिन बाहायनांगखौ नुनो मोनसै आरो दा आरो बि बिदिनो मस्ला मस्लि बाहायनायाबो माने गोबां जासै आरो माने सिगां समाव जों माने मस्लाफोरखौ बाहायोबाबो जोंना मिथिंगानिफोर मोननाय बबा न'आवनो मोननाय माखासे मस्लाफोर जेरै दुन्दिया हाइजें बिलाइ बिदिनो गंगार दुन्दियाफोरखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ
बिदिनो आरो जोंना माखासे जानाय दंबावो जोंना बोथोराव माने माखासे बैसागु समाव जोंना सौरायाइ देनानै जायो सिगां समाव नाथाय आथिखालनि मुगायाव माने बेखौबो माने बाहायनायखौ नुनो मोनलि आरो
औ
औ बिनि अनगा माने गुबुन गुबुन जानाय बेफोरखौसो माने नुनो मोनसै आरो आरो सिगां समनि माखासे जोंना दोरोङारि न'फोर बर'नि जा रोङा न'खर बेफोरखौ जों माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां औवा रायदों बेफोरजोंनो माने बानायनानै लुयोमोन आरो आरो बिदिनो इन्जुर बाहुखौ जोंना फाथोनिफ्राय मोननाय जे फाथो सिना बेजों दुमनानै हाल लिरनानै जों माने न'खौ बानायोमोन आरो आरो गोजौ बाहागोखौ थोरिफोरजों उखुम बानायोमोन आरो गाहायखौ जों गाहाय बाहोखौ जों माने हाजोंनो लिरनाय जायोमोन आरो
औ
बिदिनिया बर'नि माखासे दोरोङारि न'फोर बुंबा जोंना न'म न' थाबाय इसिं थाबाय माइ बाख्रि आरो मोसौ गलि बेजों लोगोसेनो जोंना सौर न' बेफोरखौ जों माने सिगां समाव एबा गोदो समाव माने नुनो मोनोमोन आरो
जोंनाथ' सिगां सम माने गुबैयै बर'फ्रा बिदिनो माइ आबादखौ माने गोबां मावोमोन नालाय बेनिखायनो माने बर' न'खराव माने गंफा गंफा माइ बाख्रिया थाखाथारोमोन आरो नाथाय माने आथिखालनि मुगायावथ' जोंना माइ बाख्रिखौबो नुनो मोनलिया खम जालांबाय आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंना मोसौ गलि मोसौ गलिखौबोथ' माने जोंना सिगां समाव जों आबाद मावनो थाखाय जों माने मोसौजोंनो हालेवोमोन नालाय बेखायनो माने न'खर न'खर बयनावाबो मोसौआ थाखाथारोमोन आरो औ बेखायनो माने मोसौ गलिखौबो बर' न'खराव नुनो मोनोमोन
आथिखालावथ' मोसौ गलिखौनो नुनो मोनदाना
जोंना सौरानोाव बुंदों औ औ नंगौ जोंना सौरानाव दंबावो सौरान'खौथ' आथिखाल नुगो माने नुनोनो मोनखालि आरो बियो मा मा हाबायाव बाहायोमोन बेखौ माने मोनथिनाय नंलि आरो
औ
मानि सौरानो बुंबा जोंना सिगां समाव एबा गोदो गोदाय बाहहेरानि एबा बेलेगनि आलासिफोर फैयोब्ला माने बेयाव सेंग्रा जा सिख्ला जा बेखौ माने दोननाय जायोमोन आरो बे न'आव
आचचा औ
माने न'मा न'आव जोंना सिगां समाव बाहेरानिफ्राय फैनाय बा गुबुन मानसिफोरखौ माने न' न'आव सोनाय जायामोन नालाय
औ
बिदिनो हर दोननाय समाव मानाय समाव जोंना माने सौरा न'आव आलासिफोरखौ हर लाखियोमोन आरो बेयावनो दोननाय जायोमोन। औ नाथाय आथिखाल जोंना बेफोर न'खौ नुनो मोनलिया बेजों लोगोसेनो जोंना दानि जि न'फोर माने बेफोरो बांसिनै सिमेन्ट बाला अन्थाइ बेफोर फोर माने इथा बाहायनायफोरखौ माने बांसिन नुसै आरो बिदिनो गोजौआव उखुमाव जोंना सिगां समाव थुरि बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बांसिन जोंना थिंफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो माने आ उम नुनो मोनसै आरो।
औ
औ नोंथाङा ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ ओरैनो बेफोरबायाददि दोरोङारि एबा सिगां समनि माखासे न'फोर बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनबावो नामा
दोरोङारियाथ' ओरैनो जोंनियाव गैला गैनाया जोंनियावबो बांसिनै माने जा दङ गाैबो थिंखौनो बाहायो आरो गोजौ उखुमाव उखुम खोबनो थाखाय ओमफ्रायो बिदिनो बांसिन आथिखालथ' बांसिन बांसिनानो सिमेन्टजों इटानि न' लुनानै लाबाय ओमफ्राय दायो जोंनि बर'नि जोंनि बर'नि बे हादाबनि न'खौ जों खमबि
औ
गोबाङै नुनो मोनो। जबाय आरो
बेजों लोगोसेनो जानाय लोंनायनि बागै
दानि आथिखालाव बर'फोराबो जौ होबाय नालाय ओंखायनो हादाबनि न' लुयोबाथ' खस्थ' ना
औ ओं। बिदिनो ओ माखासे जानाय लोंनायनि फारागफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ। जेरैहाय उम्म उम्म अनला जेरैहाय अनला नारजि ओमफ्रायो गेलेनायनि फारागफ्रायो आथिखालावथ' बर'फ्रा दस्रानि माने बायहेरानि सोनाब सोनाब दिन्थिंनायनि गोबां सोलोंना लाबायना
गोबां आलादा आलादा बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो खिन्थु जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला ओरैहाय अनला नारजि नाफाम ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा मैद्रु अमा बेदराथ' जोंनि बर'नि दोरोङारियानो बुंजायो। माने गोदोनिफ्रायनो अम ओ बर'फोरा अमा फिसिनानै अमाखौ जादों आरो बेदर हिसाबै। फाननाय गैयामोन नालाय ज' ज' जालायनाय हुदा दङमोन गोदोहाय सावरि बा मोन होननायानो जेबो गैयामोन आरो जा मोनो बर'फोरा ओ जयै सोरनियावबा खाम गोरलै जादोंब्ला एबा बिदिनो नांगोल जांख्रा आरो बायदि बायदिफोर हाबा हाबाफारिफोर जादोंब्ला बेफोराव बिसोरो अमा सिथारखायोमोन आरो ना बे दर हिसाबै जानो थाखाय।
औ।
बिसोरो अमा दाउखौ सिथारायोमोन ओमफ्राय बिसोरो फाना नालाय जाय जेसेबां जानो हागौ जालायोमोन ओंखाय जों बुंङो ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ होननानै ओ जा-जानो हागौ होननाया बिदि ओ थाखा फैसानि ओरैबायदि माबा जाबोबायना मानसिया गोनांथिबो जाबोबाय नालाय आथिखालाव जों फानलाय बायनाय फाननाय बायनायखौ बांसिनै नुनो मोनबाय आरो। ओ ओमफ्राय बे मैद्रु मैदा जानायाथ' बर'नि आंगो हुदाखा बर'फ्रा गोदोबो मैद्रु मैला जायोमोन।
औ।
आथिखालावबो जायो खिन्थु संनायनि आदाब बा बेल' आलादा जि बेल' गुबुन गुबुन जि ओ गोदोना थाव बाहायामोन ओरैनो नो ओरैनो जायोमोन बि माब्लाबा समाव खायफाहैबाय ओमफ्राय मैद्रु मैलाखौथ' ओरैनो ओरैनो संनानै जामोन आरो गोदोना। ओमफ्राय आथिखालावथ' जायखिजाया ओंख्रि संनायावनो जों थाव बाहायनायखौ नुनो मोनो।
होमबा जों ओ माखासे ओ सिगां समनि आरो दानि ओ जि फारागथि बेफोरनि बागै गोबां सावरायबायना?
औ।
अ होमबा एसेयावनो दोनथ'लांनोसै नामा?
औ औ जागोन दे।
औ औ दे।